दोंना नोंथां औ ।
ओ जोंहा दिनै बर' रावनि सायावनो राय्लायनोसै नामा?
औ औ जागोन नों
औ जागोन दे । ओ दाथ' जोंनि बर' रावखौ बयबो मिसिग मिथिबाय दा जोंनि बर' रावा ओ भारतनि संबिजिरनि दाइनथि फारिलाइयाव दङ' दा बेखौ नोंथाङाबो मोजाङैनो मिथिगौ ओ दा बे बर' रावखौ फोथांनान लानाया जोंनि बर' सुबुं बुंनो सानो?
नोंगौ नोंथां नोंगौ औ बेयो बर' रावखो फोथांनानै लाखिनो जोंनि आखयावनो दङ' मानोना जों जुदि जोंनि बर' रावखौ जों रायज्लायाबा गुबुनाथ' रायज्लाया नङा होमबा नोंथां दा बायदियाव ज जों रायलाया लासिनो थायोबा बे रावा गोमालांगोन बे रावा जोबस्रांलांगोन आरो फोथांनानै लाखिनो हानायनङा नोंआ होमबा?
औ औ बे नंगौ । दाख बाथ्राया जाहै बाय ओ आथिखालनि माखासे सुबुंफोर दङ' जेरै टाउन सहर नोगोरफ्राव थाहैयो बिथांमोनहा दा जोंनि बर' राव खौ बावलांनो हमगासिनो जों बेखौ गोबां नुगासिनो जायनि
औ नंगौ नोंथां ।
खौ आगादा राय्लायनो आखायाव लागासिनो बिसोरो दा बिनि नोंथाङाबा मा बुं सानो?
आं बिनि बागैहाय बेखौनो बुंनो सानो जे दा बिथांमोनहाबो बर' रावखौ नागारालासिनो रायलायनाया मोजां जागोननो नाथाय आथिखालावथ' गोबां हिन्दी इंलिस बेफोरखौसो बाहायो नाथाय बेबायदि रावखौ बाहायबाय थायोब्ला जोंनि बर' रावा जोबस्रांलांगोन जोंनि बर' रावखौ जों गेवलांसार होनोबा फोथांनानै ला नो थाखायब्ला गोसार होनोब्ला जों जेरावखि थाया मानो जों जोंनि बर' रावखौ बाहायनांगोन जों रायज्लायनांगोन गुबुननो मिथिहोनांगोन अब्लासो जोंनि बर' रावा गेवलांसारगोन मिथिजारगोन आरो थांनानै थागोन दा गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय टाउन सहाव थानायफ्राथ' गुबुन भाषासो रायज्लायो जेनेबा गुबुन रावसो रायज्लायो बेबायदि रायज्लायब्लाथ' जोंनि रावा थांनानै थानाय नङा होन होनबा नोंथां । आरो दा बिसोरबो जेसे हायो आं बेखौनो बुंनो सानो जे जेसेबां हायो इेसेबां जोंनि बर' रावखौहाय गोसार फोथांनानै लाखिनो थाखाय बिसोरबो रायज्लायनाया मोजां जागोन आरो ना नाथाय बेबायदि जों बुंबा मालाय माहाय जानो गाव गावनि गोसोसो बेबायदिसो होननाय जाबाय नङा होनबा नोंथां?
औ औ नंगौ । दा बे बांसिन गिदिर बाथ्रा माखासे जायगायाव ओ जों गुबैयै बुंनो थाङोब्ला फरायनायनिफ्रायनो बुंनो हायो जुदि फरायनाया बियो बर' मिडियामजों जायोब्लानो बर' रावखौ फोथांनो हायो होननानै जों बुंनो हायो आरो गोबां जायगा दं जेरै खायसे जायगायाव ओ बर' रावनि सोलोंथाइ मोननो थाङा। बेफोरबायदि जायगायाव बिथांमोननि बिमा बि बिफाया बर' राव गैया होननानै गुबुन रावखौनो जोनोमनिफ्राय फोरोंनाय जायो । जायनि थाखाय बि बिसोर गथ' फोरा बर' रावखौ सोलोङा लासिनो गुबुन राव खौ सोलोङो। दा जों नुनो मोनदों जेरै गुवाहाटि बायदि जायगायाव गासैबो जायगायावनो बर' रावखौ मोननाय जाया बेनि थाखायनो गुवाहाटियाव थानाय खायसे बर'। फोरा बर' रावखौ रायलायैखौ जों नुनो मोन्दों
औ नंगौ नंगौ औ नंगौ नोंथां मिथिगौ। दा अब्ला जों जेनेबा मा खालामोब्ला जेनेबा जोंनि बर' रावा मोजाङै थांनानै थागोन नोंथां।
ओ आंनि साननाय मथेब्ला ओ जि जायगायाव बर' रावनि सोलोंथाइ गैया बै जायगायाव जोंनि बर' राव खौ सोलोंथायाइयाव थिसन्नो थाखाय बेखौ जोंनि बर' सुबुङानो नाजानांगोन आरो । जिहेथु ओ खायसे फरायसालिफोर दं बेयाव बर' रावनि सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनाव गोबां फरायसायानो बर'खौ फरायनो मोनैनि थाखाय बर'नि रायलायनाया खमायलांगासिनो दं बिनि थाखायनो । ओ गिबि लामायानो जाबाय जोङो फरायनायाव जोङो बर' रावखौ थिसननानै होनांगोन आरो। अब्लासो जोंनि बर' रावखौ बयबो सोलोंनो आखायाव लागोन।
औ नाथाय नोंथां आथिखालाव जे जोंनि बर' सुबुंफोराबो माखासे जे जायगायावनो बर' स्कुल फरायसालियानो दङ बेफोरबाय दि जायगायाव हरालासिनो माखासे इंलिस मिडियाम बेफोरबायदियावसो हरनायखौ नुनो मोनबोगासिनो नोंथां आथिखालाव
औ औ
बेबायदि जोंनि बर' सुबुंफोरा बर' रावनि सोलोंथाइ होआलासिनो गुबुन जेनेबा इंराजि मिडियामफोराव होबाय थायोब्लाथ' बेथ' मोजां जानाय नङाना नोंथां जेनेबा जोबस्रालांनायनि लामायाव फै गोन नङा होमबा दा जोंनि बर' सुबुंफ्रानो खायसे खायसे खायसे दङ जे लिरनो बोरोङा बुंनोबो रोङा
औ
जों अब्ला जों बेखौ जेनेबा माखासे बेबायदि जानांगोन जे आंनि साननाय मथेब्ला जेराव इंराजि बिजोंनि फरायसालि बे फरायसालियावबो जोङो जोंनि बर' जेनेबा बर' जोंनि रावखौहाय मोनसे ओ कम्पालसारि बेबायदियै मोनसे आयदा हिसाबै थिसननानै होनायनि बेब'स्था खालामोब्ला मोजां जागोन नङा होमबा नों
औ औ आंबो बेखौनो सानो नोंथां जिहेथु ओ बर' मानसि जानानै जोङो बर' रावखौ रायज्लायगोन बर' रावखौनो सोलोङोबा जों बेखौ गाहाम जागोन होननानै सानो। अब्लाना जोंनि बर' रावा इंराजि सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे जाहाथे बर' रावाबो गोमालांफाया बेनि थाखा जोङो इंराजि सोलोंथाइजों लोगोसे बर' रावनि मोनसे आयदा खौ कम्पालसारि खालामनानै होयोब्ला जों
औ थांनानै थागोन औ दा बेखौहाय ओ माखासे सुबुं दङ सुबुंफोर दङ जेनेबा ओ बिसोर बायदि या सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ थिसननानै बा सोसननानै होनाया होनांगौ होननानै साननाय फैयोना नोंथां?
औ औ आंबो बे
औ औ।
दा आं साननाय बायदिब्ला जेरै जोंनि गुवाहाटि नोगोराव गोबां माखासे इंलिस मिडियाम बा गुबुन मिडियामनि स्कुलफोर दङ जों मि थिगौ आरो दा बैफोर स्कुलफोराव बर' रावनि आयदा गैया होननानै आं गोबां खोनादों। जायनि थाखाय टाउन सहर नोगोरफोराव थानाय फरायसाफोरा बर राव फरायनो मोनैनि नि थाखाय गुबुन रावनि सोलोंथाइखौसो लानाय खौ जों नुनो मोनदों आरो जों बुंनो हायो जुदि जुदि बेयाव मोनसे आयदाब्लाबो बर रावनि थायोब्ला बर रावा गोमाया। गोमानाय नंङामोन आरो
औ औ। आरो जे जाय औ जेराव जेनेबा इंलिस मिडियाम स्कुल ओ जोंनि बर रावा मोनसे थिसनजानानै दोनथारनाय जेनेबा बेखौ लाफा खाथारनांगौ होननानै मोनसे थिसननाय दंङब्ला जोंनि बर सुबुं बेखौ सोलोंनांगौ बायध जानानै फैगोन लिरनांगौनि बायध जानानै फैगोन अब्लानो जोंनि बर रावा रोंगौ रायज्लायजागोन मिथिजागोन आरो बिसोरो सोलोंथारनांगोन जेने जेराव सोलोंथाइ लाथारनांगोन लाथारनांगौब्ला थानांगौब्ला फरायथारांगौब्ला बे बिसोरो रोंगोन नंङा होनबा नोंथां बुंनोबो रोंगोन लिरनोबो रोंगोन गोन बेबायदिनो थालांगोन आरोना जोंनि बर रावा
औ नोंथां दा बे राव रोंङिनि थाखायनो गोबां फरायसाफोरा आरो आं लोगो मोनदों बिथांमोनाबो दुखु मोनो आरो गिबियावनो बुंनो हायो जोंङो दानि गोदान इयुन जोलैनि राव रो ङिया बिमा बिफानिबो गोरोन्थि थि होननानै जों सानो आरो बिमा बिफाया उन्दैनिफ्राय ओमफ्राय बर रावखौ फोरोंङोब्ला गुबुन रावनि फरायसालियाव थांङोब्लाबो बै गुबुन रावनि रावखौ रोंहैनो गोरलै जायो खिन्थु बे गुबुन राव खौ सोलोंखांनायनि उनाव बर रावखौ सोलोंनाया गोब्राब जायो दा बेखौ जों नुहुरो आरो
दा होनबा जोङो जोंनि बर' रावनि बागै हाय जेनेबा बेखौनो बुंनाय जाबाय जे जोङो जोंनि सोलोंथाइनि बेलायावहाय माने बेखौ सोलोंथाइ लाथारनांगोन आरोना बर' रावजों लिरथारनांगोन फरायथारनांगोन अब्लानो थांनानै थागोन मिथिजागोन आरो जे जायगायाव जों थाङो बे जायगायाव जों माने जोंनि बर' रावखौ गुबुननोबो जों मिथिहोनो नांगौ ना नोंथां जेना जों जोंनि गेजाव लायबा जानाय नङा जों गुबुननोबो मिथिहोनांगोन खोन्थानो रोंनांगोन जे जोंना बिदि राव दङ मोनसे बेयो जोंनि बर' राव जों रायज्लायनो जेनेबा फोरोंनो नांगोन गुबुनफोरखौबो रायज्लायदावनो नांगौ गुबुनफोरजोंबो अब्लानो जोंनि बर रावबो गोसारांफाग नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
औ
दा बर' रावनि बागैथ' गोबां नाजाबोबाय सिगांनिफ्रायनो जेरै जोंनि बर'निनो बर' थुनलाइ आफाद बे मोनसे दं आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे मोननै आफादा सिगां निफ्रायनो गोबां नाजाबोगासिनो आरो माखासे खामानिखौ मावबाय नाथाय गुबुन फारसेथिं जोङो जोंनि सुबुंफोरखौसो बे खामानियाव सोलोंनानै लायाखै होनख खौ जों नुनो मोनो आरो खिन्थु जोंनि दैदेनगिरिफोराथ' बे खामानिखौ मावगासिनो नाथाय सुबुं माहारियासो बेखौ गनायनानै नानै लायाखै आरो दा बेनो मोनसे गिदिर गोरोन थि जानानै दङ बर'
औ औ नंगौ नोंथां माखासे खायसे खायसे सुबुंबो दङ जेनेबा सोलोंनानै थानोबो गोसो गैखाया जोंनि बर' रावखौ बेबायदि सुबुंखौबो जों नुयोना नोंथां जेनेबा रायज्लायनो औ गुबुन गुबुन जायगाफोरावथ' नों रायज्ल सायनो रोंब्लाबो रायज्लायखाया गुवाहाटि बायदि नोगोरमायावनो नोंथाङानो नुवा होनबा जेनेबा जोंनि गोबां बर' सुबुं सुबुं दङ नाथाय बिसोरो जोंनि रावखौनो बर'जोंबाबो बर' रायज्लायनो नागिरा एसामिसजोंसो रायज्लायो बिसोरो नोंग
औ औ आंबो गोबां नुदों नोंथां औ दा खायसे जायगाफोर दं आं बेखौनो नुदों बिथांमोना बर'बो रायजलायनो रोंगौ आरो असमियाबो रायलायनो रोंगौ। नाथाय बिथांमोना बर' राव खौ रायजलाया लासिनो गावसिनि न'खरावबो बिमा बिफा फा आरो नखरनि मानसिजों बि बिथांमोनहा बर' रावखौ रायज्लायालासिनो बि असमिया आरो रावखौ रायज्लायबा बिनि रावनि अनगायै गुबुन रावजों रायज्लायो। दा बेयावनो जोंनि बर' रावा गोमालांनाय खौ आरो नुनो मोनदों बेबो मोनसे जे जोबोर गोरोन्थि।
औ नंगौ नोंथां दा गुवाहाटि बायदि नोगोरमायावनो गोबां बर' सुबुंफोरा दङ बे बर' सुबुंफोरा्रा गावजों गावनो जेनेबा जोंनि बर' रावखौनो रायज्लायनायमोनब्ला जोंनि बर' रावाबो गुवाहाटि बायदि नोगोरमायाव गोसारसिगौमोन नाथाय आथिखालाव नोंबो रायज्लायदावा आंबो रायज्लायदावा बिसोर गुवाहाटि नोगोरमानि सुबुं थागिबिफोरानो बेबायदि रायज्लायदावा माने असमिया रावजोंसो रायज्ल ज्लायो अब्ला बेयावनो जोंनि बर' रावा गोमालांगासि नो नङा होनबा नोंथां
औ औ नंगौ
औ आरो जों बिसोरखौबो आथिखालावथ' बिसोरनि बिसोरथ' बर' रावनि दख'नाबो गानग्रा जोमग्रा जोमखाया बिसोर सुरिदार लंपेन्ट मे सख्ला बेबायदिसो गानो गुवाहाटि नोगोरमायाव आंथ' बेबायदिखौसो नुबोगासिनो दङ बेफोरनि गेजेरजोंबो जों मिथि लासो बे सुबुङा बर' होननानै नाथाय अब्लाबो जुदि बे रावजोंहाय जोंनि बर' रावजों फंसे सो रायज्लायब्ला जों मिथिगोनथ' अ बे बिथाङा बर' बेबो जोंनि सासे ब बर' सुबुं होननानै। नाथाय आथिखालाव जे बिसोरो बेबायदि दिबो रायज्लाया बिनि जाहोनावबो जों बिसोरखौ सिनायला जों बिसोरखौ बर' सुबुं होननानैबो मिथिनो मोननाय जाला।
औ नोंथां जायनि जाहोनाव जोङो बर' सुबुंब्लाबो बर' नोङा होननानै माब्लाबा समाव सान
औ नंगौ नोंथां औ
दा आरो मोनसे गिदिर खोथाया जाबाय जिहेथु बर' सुबुं जानानै बर' रावखौनो दुसि गारनाय गोबां बेखौबो नुनो मोनदों
नोंगौ नोंथां नोंगौ
मोनसे गिदेरसिन खोथाया जाबाय बर' रावनि सोलोंथाइ लानानै जेबो इयुनाव जेबो खा खामानि मावहैनो हाया होननाय बेबो मोनसे जोबोद गोरोन्थि दा बे बाथ्राखौथ' जों आबुङै फोथायजोबनो हाया मानोना बियो गावनि सायावस सो सोनारो जों सोलोंथाइ लानायाव गासैबो रावखौनो सोलोंफानो हाखायो दा बियो जोंनि सुबुंनि सायावसो सोनारो बियो
औ औ बे जोंनि जोबोद गोरोन्थि साननानै लानाय नोंथां बेबायदि नङा जे जोंनि बर' रावजों सोलोंबा जों गिदिर सोलोंथाइ लानो हायानाय नङा बेबायदि नङा जोंनि बर' रावजोंबो गोबां जौगालांनो हायो सोलोंलांनो हायो होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथां दिनैनायनि रायज्लायनायखौ जों बेयावनो दोनथानोसै औ दे